हेलौ ।
औ खोनाबाय दा?
औ खोनादों ।
मानोबा हरदोंमोन नोंथाङा?
नोंथाङा फ्रि ना दायो?
अ आं फ्रियैनो दंथयो
औ दा होमब्ला आं नोंजों मोनसे रायलायनो थाखाय मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन । गेलेनायनि सोमोन्दै एसे
औ औ औ औ हागोन दे हागोन
ओं । जोङो होमबा गेलेनाय होनोब्ला जोङो माने गेले गेलेनो गेलेनाय होनोब्ला जों बयबो मोजां मोनो
औ मोनो औ आरो गेलेनायखौ जों साफ फ्रामबोनि थाखाय नांथारगौवानो
औ औ माने गोनांथार आरो बयनिबो थाखाय जोंहा माने गेलेयोब्लासो जोंनि देहा मोदोम फ्रा एसे मे थागद जायो औ राफोद जायो माने बेमार आजार अब्लासो जोंनि देहाया मोजां जायो आरो
औ जों माने सोलोंथाइजों लोगोसे माने बे गेलेनायखौबो लांफानाया
जोंनि थाखाख गोनांथार आरो उम दा गेलेनाया जोंना गोबां रोखोमनि थायो।
उम थायो थायो
फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय आरो काबादि गेलेनाय भलिबल गेलेनाय बेडमिन्टन गेलेनाय आरो गोदोनि दिनावथ' माने काबादि गेलेनाय गोदो बांसिन जो खाबादि गेलेयोमोन आरो दायो माने एसे खम होनबाबो दाबो गेलेनायखौ जों नुनो मोनो आरो
उम उम नुनो मोनो
औ आरो गोबां गेलेनाय दङ।
एरै गेलेनाया बुंनो थाङोब्ला मोननै रोखोमनि ओर सिङारि गेलेनाय आरो बायजोआरि गेलेनाय थायो ना बे बायजोआरिया जाहैबाय बिदिनो फुटबल भलिबल क्रिकेट बेफोर थांबाय आरो ना नसिङारियानो लुद' चिस केरेमबर्ड बेफोर थांबाय आरो टेबोल जनिस बिबादि
आरो जेनेबा दानि दिनावथ' माने मबाइलावबो खोब माने गेलेनाय नुनो मोनसै जोङो बांसिन माने गथ'फोरखौ माने बाहेराव गेलेनाय नुनो मोनला माने मबाइलावसो बयबो गोसो होसै माने मबाइलावनो नु खाजोबो नालाय बेयावनो माने रां खामायनोबो हायो माने ओरैनोबाबो गेलेनो हायो आरो दानि जुगाव मबाइल ओंखारनानै बहुत माने जोंनि बेयाव बाहेरायाव गेलेनाया बुहुद खम जाबाय आरो गावजों गाव माने लोगो लानानै गेलेनाया
सोलोंथाइजों लोगोसे जाहा गेलेनायखौबो लांफाबाय थायोब्ला माने जोंहा उनाव बे गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो साख्रि बाख्रिफोर मोनहैनो हायो आरोना आरो अनेकखौनो जों मोननायबो नुनो मोनदों फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों जोङो बिदिनो आर्मिफ्राव बिदिनो दिफेन्स फ्रावबो जयेन जानानै साख्रि लानाय जों नुनो मोननाय जादों आरो
औ
आरो गेलेनायजोंनो जों गुबुन हादरफ्रावबो गेलेहैनाय गोबां सुबुं दंसै ना
औ औ
ओ गेलेनानैनो सासे मेडेल मोननाय दं नना जोंनि बर'निफ्रायनो बर' आइजो नोमलाय जों अनसुकिता ना मा मोनलाय रंखथिया ना बोरैबा नाममोन।
अंकसता बर'
ओम बक्सार नामा गेले
औ औ। आथिखालावथ' ओं गोबां माने गो मा गो गोजान गोजान जायगायावहाय जों गेलेनायखौ नुनो मोनसै आरो आथिखालावहाय।
उम।
बिदिनो जेनेबा फुटबल गेलेनाय काबादि गेलेनाय, इदिनो बक्सिं गेलेनाय बेफोरबायदि गोबां गेलेनायनि गेजेरजों माने गोजान गोजान जायगायाव गेलेनायखौ जोंबो दायो नुनो मोनसै आरो। आरो जागासिनो दङ।
दानि दिनावथ' आरो फुटबल बादायलायनायबो खेला होनायबो नुनो मोनोना जोङो बिदिनो फैसानि। गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय लेंंहरनानै जेन'बा गुबुन दाबसे गामिया बिदिनो कम्पिटिसन बा बादायलायनाय होनायखौ जों नुनो मोनसै आरोना।
औ।
बेबादि आरो।
दा माने गोदोनि दिनाव गेलेनाया खोब दंमोन माने मबाइलाव मबाइल बो मबेल ओंखारै समाव जों माने ज' ज' गेलेयोमोन। जेब्ला स्कुलफ्रावबो जोङो गोबां गेलेनाय जायोमोन आरो। आरो दानि दिनावथ' गेलेनाया बहुद खमसै। मबेलावबो गोबां गेलेनायफोर जोङो नुनो मोनसै। जेरैहाय फ्रि फायार। आरो लुड्डु। बेबायदि माने केरेम बेबायदि गोबां माने गेलेनायखौ जों मबेलावबो नुनो मोनसै आरो दायो। आरो जों दायो बाहेराव माने गथ'फोरखौ गेलेनायखौ जों बुहुद माने खमसै। आरो गेलेनायाबो गोबां माने गोमालांबाय। जेरैहाय होसोलायनाय गेलेनाय औ। आरो खाबादि गेलेनायखौबो जों गोबां माने गोमालाम मानै जोबोद खम नुनो मोनसै आरो दायो।
औ गोदोनि गेलेनायाथ' आरो गोमानाय बा गोमाबोबाय बिदिखौ बुंजायोना जोंथ' आरो मिथिलाबो बारा गोदोथ' मा मा गेलेनाय दंमोन मा गिला गेलेनायनो मा गेलेनाय। बेखौल' जोङो खोनानो मोननाय जादोंमोन। बाथा गेलेनाय, दानिया थ' माबा गोदान गोदान गावबागाव बानायनानै गेलेला बानायसो नुनो मोनसै ना फरायसालिफ्राव उन्दैफोरखौ। ओम बेफोरबायदि आरो। आरो जाहा फराय लिफोरावबो माबा जायोना खेला गेलेलायनाय। माने गेलेनायजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइखौ लांफानांगौ नालाय। बिदिनो सब मा होनो बिदिखौ एनुवेल स्पर्टस जायोना फरायसालियावबो दानिया।
औ
देहाखौ माने थै खारसारनाय बा जेबो बेमार आजार जाया जाहाथे बेनिफ्राय जोङो रैखा मोननो थाखायबो जोङो आथिखालाव खेला होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ।
फुटबल काबादि खारनाय गेलेनाय साइकेल दाब्रायनाय बेफोरबायादिखौ जों
गेलेनो मोनसै आरो आजिखालि बा
उम उम।
जोंहा माने जोंनिथिंहाय दायो गेलेनाया खोब खम जाबाय। जोंथियाय दायो माने फुटबल ओ भलिबल बेफोरबायदिल' बांसिन गेलेनायखौ नुनो मोनसै आरो। आ आरो जेनेब्ला फान सनफ्रावहाय खाबादि गेलेहैयो माने खारनाय बारनाय होयो। आरो
बांसिनानो माने बहुद खम जालांबाय आरो जोंनिथिंहाय गेलेनाया दायो बांसिन आथिखालावथ' बयबो मबाइलावनो गेललजोबोखा गेले जोबखायो नालाय माने बेयावनो मबाइलावनो खोब गोसो होसै आरो दा नोंसिरनिथिंलाय मा मा गेलेनायखौ नुनो मोनो?
ओरैनो बायजोआव गेलेनायाथ' बिदिनो फुटबल गथ' गेलेयो आरो भलिबल क्रिकेटखौ माने खम आरो माने गेलेया। बुंजायो माने गुबुन सुबुंफ्रासो गेलेयो आरो माने बै दस्रा राव राय्लायग्रा सुबुंफोरासो
उम।
गाहायै जों फुटबलानो गाहाय आरो काबादि गेलेयो बिदिनो
उम।
काबादि फुटबल भलिबल बेखौ गेलेयो आरो।
उम। जोंथिंबो माने आथिखालावथ' बहुद गेलेनायजोंनो गाव खल'नाय मुंदांखा खालामनो हायो आरो दानि दिनावहाय बे गेलेनायाबो मोनसे
माने जोंनि बर' सुबुंफ्रा माबानाय दं ना? मुंदांखा जानाय बा मिथिसार जानाय जेरै फुटबलाव जा हलिचरन नार्जारि बिथाङाबो जोबोद मुंदांखा। आरो सिगाङाव दुर्गा बर' दंमोन। बिथाङा दा थाथ'बाय थाथ'नाय जाबा बिथांखौ जोनोम मोननाय जाथ'लासै। आरो जाहा मा होनो? थांनाय बोसोराव जाहा फुटबल गेम जादोंमोन ना बा खेला क'क्राझाराव दुरान काप बेवहाब जाहा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो बाहागो लानाय नुनो मोननाय जादों। लोम आरो जोंह ना
उम।
लानानै मुं खामायनो हानाय जादोंमोन।
औ।
बेनिखायनो जोङो उन्दै समनिफ्रायनो ओसोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो उम गेलेनायखौबो लांफाबाय थानांगौ आरो माने।
औ उम उम
बिमा फिफा बा बिदा फंबाय जों साफ्रामबो‌ खौ जों गेलेनांगौखौ जोबोद गोनांथि आरो
गेलेनायजोंबो जों माने गावनि जिउखौहाय देरहासार खालामनो हायो आरो जोङो माने गामि एबा एरिया माने न'खरफ्राव खोब माने गोजोननाय लाबोयो आरो बेबायदि मुं लाख खिनो हायोब्ला बयबो माने बाख्नायो गावनि नाजानाय जों जेब्ला गेलेनायजों जिउआव मोनसे जाफुंसार खालामनो हायोब्ला लानांगौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन ना?
औ औ दे।
औ दे।